हेल'! हेलौ औ खोनादोंना?
हेलौ
खोनादों ना? हेलौ
हेलौ दा खोनाबाय। औ खोनायाखै नामा?
ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनि ना? खोनादोंना खोनायाखै? औ औ ओ बिदिबा जोङो औ टपिकखौ लानि ससियेल मेडियानि सायाव आरो
औ औ । हागोन सावराय जायो ।
ससियेलमिडिया नि ससियेल मेडियानि माने मोजां गुन आरो गाज्रि गुन बेफोरनि सायाव सावरायनि आरोना जोंङो।
औ सावराय जायो ।
औ बिदिब्ला आंनो जागायनोसै एसे । ओम ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबाङा नो मिथिखायो । आथिखालावहाय माने ससियेल मिडिया नङाब्लानो ओ जेबो जाया होननाय बायदि जाहैबाय आरो । हो जेरै ओ जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजों बेसेबा गंसे गिदिर बुहुमखौनो माने फिसा बायदि फिसा नोजोरजों नायनो हानाय बेफोरबायदि जाबाय आरो जेरै गोजान गोजान जायगायावहाय माबा मोनसे जायोब्लाबो जोङो दसेनो खौरां मोनो आरो मा होनो बेखौ जेब्ला ओ बिदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने बबेबा जायगायाव माबा मोनसे जाथाय जादों ब्ला दैबाना जादों बा बांग्रिंआनो जादों जों बेखौ माने थांनानै नुहैयाब्लाबो ओ ससियेल मेडिया फोरनि गेजेरजों बा निउस मिडियानि गेजेरजों जोङो दसेनो नुनो मोनो आरो । बेजों लोगोसे जोङो बोथोरफोरखौबो दिनै बोथोरा माबायदि जानो थांगासिनो दङ बेफोरखौबो ओ माने मिथिनानै मोनो आरो सिगांग्रो बेजों लोगोसे जोङा ससियेल मिडियायावहाय ओ गोबां माखासे मोजां गुन आरो गाज्रि गुन बेफोर खौबो नुनो मोनो बेजों लोगोसे ससियेल मिडियाखौहाय जोंहा गोबां ओ माखासे सुबुंफोरा माने मोजांनि थाखाय बो गाज्रिनि थाखायबो बाहायगासिनो दं आरो किन्थु ससियेल मिडिया बाहायनो रोङो ब्ला माने गोबां मोजां होननानै बुंजायो आरो नाथाय जाय गाज्रि बाहायो बिसोरनि थाखायथ' आरो गाज्रियानो जाखागोन नालाय । ससियेल मिडियानि गेजेर ओंखारनाय लोगो लोगो आथिखालाव माने जोंहा बबेबा सिनायै जायगाफोरखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो नायनो हायो आरो सिनायै जायगाफ्रावहाय मेपाव नाय नायनानै आजिकालि लकेसन नायनानै थांनो हानाय बिदि सुबिदाफोरा गोबां जानानै फै फैबाय आरो बिनिफ्राय ओ नोङो ससियेल मिडियानि सोमोन्दै ओ मा मा मिथियो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ आगै ।
ओं
ससियेल मेडिया होनोब्ला मोनसे मोजां प्लेटफर्मखौनो बुंजागोन । आंनि बायदिब्ला औ मा होनो आजिखालि जोङो दा सिनाय मोनै जायगाफोराव थाङोब्ला ओ ओ जायो जोंनो गुगोल मेप खुलिनानै नायोब्ला जोङो बबेसिम थांगोन नोङो बेखौ ओ लिरनानै होयोब्ला सार्च खालामोब्ला बेवहायनो बे जेराव थांनो गोनां बे थांनो गोनां जायगासिम नों खौ लानानै थांगोन। बेफोरबायदिनो मोजां मोजां फायदाबो दोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दा जिहेतु आसामाव दैबानाजोंनां ओ भुगिनांगो जाद भुगिनांगौ जादों मानसिफोरा। बेफोरबायदि ओ जाथायखौबो जायबायदि जायगायाव माने दैबाना जाथावा बेफोर जाफेराखै बेफोरबायदि जायगानि मानसिफोराबो बै दा धेमाजि जिल्ला जनाय बायदिफोराव दैबानानि जाथायफोरा जाबाय दोङो ना बेफोर जाथायफोरखौ जों दा ओ न'आव थानानैनो जों बेफोर जाथायफोरखौ मोननो हादों आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो इउटुबावनो होन ओ सोलोंनाय दा आजिखालि अनलाइन कर्स खालामनाय सुबिदाबो मोनदों इउथुबनि गेजेरजोंनो बेवहायबो जोङो ओ लाइभ क्लासनो जा बा लाइभ नङै जाय रेकर्डिं रेकर्ड खालामनाय क्लास बेफोरखौबो जोङो जेब्ला सुब सम सुबिदा मोनो अब्ला जों नायनो हानाय खुबिदा मोनो। मोननो हायो आरो बेनि उनाव ओ फेसबुक फेसबुक होनोब्ला आथिखालाव फेसबुकनि गेजेरजों ओ खायसे मोजां बाथ्राफोराबो ओंखारो जेराव माने सानैसो सुबुंफोरा जाय रोंगौ जायनि आखायाव मोजां मबाइल दङो बेस बेफोरबायदिया भ्लग बानायनानै गावसोरनि थांनानै थानायनि राहा लामा बा गावसोर सानाव मा मावो बेफोरखौ ओ सुबुंफोरनो माने पाब्लिकनो देखायनाय बायदिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो मोजां रां आरजिनो हायो।
औ
बेनि अनगायैबो गाज्रि हिसाबै आथिखालाव फेसबुकनि गेजेरजों नंथारै जाथायफोरखौबो ए आइ बानायनानै बा सोरनिबा माबाफोर पस्टफोरखौ स्क्रिन सुट खालामलाबायनानै गाज्रि बेब'हार खालाम नाय जाय नंथारै बुस्थु मुं सुलायनाय बे बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो आरो।
बिदिनो जोंहा गोबां दङ आरो उम बुंनानै फोजोबनो आरो ससियेल मिडियानि गुनफोरखौहाय औ
उम
आरो बेजों लोगोसे ससियेल मिडियायावहाय ओ आथिखालाव नों जेरै नों बुंनाय बायदिनो माने रां खामायनायनिबो मोनसे मोजां प्लेटफर्म ना जोंहा ओ इउटुब फेसबुक इन्स्टा बेफोरो गोबां सुबुंफ्रानो माने बैफोर ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने बे उथुब बाेसबुक बेफोरखौबो माने केरियार महरै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। खायसे क्रियेटर फोर बेजोंनो माने न'खर दैदेननाय बा न'खर सालायनाय जोङो नुनो मोनो गोबां गिदिर गिदिर क्रियेटरफोर दङ जाय माने गोबां मोजां मोजां कन्टेन्ट लाबोयो आरो बिसोरनि कन्टेन्टनि गेजेरजों जों माखासे गोबां सोलोंनो हानाय खाबु मोनो आरो मिथियैफोरखौ मिथिनो मोनो आरो जेरै ओ माखासे इउटुबारफोर दङ बिथांमोनहा जेरै मटिभेसनेल बांसिन भिडिअ खालाम मो आरो सोलोंथाइनिबो माखासे गोबां भिडिय'फोर बिदि होनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे गाज्रिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ससेल मिडिया ओंखारनाय लोगो लोगोनो माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरा दा बयबो माने आथिखालाव आखायाव मबाइल लासै आरो बिसोरो जोंनि गोदो उन्दै समाव जोंथ' बिदि फोथार दुब्लि बारि बिदियावहाय जेब्ला फरायसालिनिफाय फैयो अब्ला बिदिफ्रावसो गेलेनो थाङोमोन नाथाय दानि गथ' फ्राथ' माने बयबो आखाइयाव मबाइल लायो स्कुलनिफाय फैबाय बा न'आव थानाय ओरै नो थानाय समफ्राव बिसोर माने गेलेनो थांला आरो खालि मबाइल नायनाय बेफोरावल' बेस त' बा टि भि नायनाय बेफोराव बेस्थ' बिदि जानानै थाबाय आरो। बिजों लोगोसे बांद्राय ओ बिदि ससियेल मिडिया बाहायबाय थायोब्ला ओन्दैयावनो माने एसे ओ ख'हा गोनां बायदि नुहुरो आरो बेजों लोगो सेनो ओस ससियेल मिडिया बिदि ओंखारनानै जिहेतु जोंहा आजिखालि गुगोल बा सात जि पि टि ए आइ ओ बिदिफोरनि गेजेरजों गोबां एन्सार कुइसन बेफोरखौबो मोननो हानाय जायो। ओ गोरलै गोरलैयैनो नागिरनानै बिदियावहायबो माने मा होनो जोंहा एसे बिजाबजों माने सोमोन्दोआ एसे गोजान जानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो जेरै गोबां सुबुंफोरानो माने ओ मबाइलावनो गोरलैयै मोनखायो होननानै जाय जाय जिनिसा माने बिजाबावबो दङ बेखौबो माने बिजाबाव नायालासिनो मबाइलाव थाब नो नायनानै दिहुननाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो। गोबां सुबुङानो माने खस्थ स्थ' खालामनो बाबाय ओमफ्राय माने गाव खस्थ' खालामनानै जेबो एन्सार कुइसन बिदिनो नागि गिरला आरो डाइरेक्ट मबाइलनि गेजेरजोंनो थाबनो मोननाय बेखौ ओ माने सायख'नानै लासै बेफोरनि गेजेरजों माने जोङो गाव गावनि सानखांनो हानाय माखासे ओ मेम'रिस जेरै जोंनि खर'आवहा माबा सानखांनो हानाय बाथ्राफोर बेफोरखौ एसे माने ओ खमायलांनो नागिरनाय बायदि बेफोरखौबो जोङो ओ हमदांनो हायो आरो बिद दि नोंनि बायदिब्ला गाज्रि गुननि सोमोन्दै मा मा बुंनो सानो?
गाज्रि गुना जादों ओ बेफोरनो सोरबाया मबाइलखौ बाहायदों ससियेल मिडियाखौ बाहायदों बाहायनायनि गेजेरजों गावनि मोजां खामानिखौ देखायनो गारनानै गुबुननि ओ नंथारै बुस्थुफोरखौबो आजिखालि' आरो ए आइ जुग ना ए आइ नि गेजेर जों माने ओ गाज्रि पिकचार खालामगोन बा गाज्रि माबा मोनसे खालामनानै बेफोरबादि ससियेल मिडियाजों होनानै ओ गुबुन खौ मुं सुलायबाय थानाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेफोरबायदिया गाज्रि खामानि आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा बुंबायदोंङो ना ओ फरायनायनि गेजेरजों औ आजिखालि ससियेल मिडिया बहत हेफाजाब होदों नंगौ बियो ओ आजिखालि साब जि बि ति ओंखारजोंना बे सात जि बि तियावबो आजिखालि नों मा फरायनो गोसो नों बेखौ जुदि सार्च खालामनानै होयोब्ला बेवहायनो गासै बो नुजाफैबो नों जेरैबायनोबायदि एनसार लुबैदों बा जेरैबायदि कुइसन लुबैदों बेफोरबाय दिखौ नोङो सार्च खालामनानै होयोब्लानो‌ बेफोराव ओ सात जि बितिया नोंनो गावन ओ नोंनि नांगो बायदि ओ जाय मेटारियेल्सफोरखौ ओ होजोबगोन आरो बेनि गेजेरजोंबो सात जि बितिया नोंनो ओ मोनसे मा होनगोन बेखौ ओ गायेड खालामगोन आरो माबायदि खामानिखौ मावोब्ला मोजां जागोन माबायदि खामानिखौ मावाब्ला नोंनि थाखाय गाज्रि बेफोरबायदिखौबो बियो खिथाना बा खिन्थानानै होयो आरो आरो आजिखालि ससियेल मिडिया फैनाय लोगो लोगोनो आरो बै ओ एस्ट्रट'क जाय नायखांग्रा बेफोरबायदिखौबो माने ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों पाब्लिस खालामनानै होबाय आरो जेराव माने नोंनि डेट अफ बार्थखौ हो योब्लानो नोंनि फिउसारनि बाथ्रा खिथागोन नोंनि पास्ट नि बाथ्रा खिथागोन बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो नो मोनदों आरो। बे एस्ट्रटकनि गेजेरजोंबो आरो ससियेल मिडिया बाहायनानै मोनसे मोजां खामानिया जादों जायफोरा फिसा फिनला बिजनेस खालामदों बेफोर माने
ओ बिसोर माने ओ जेराव माने मानसिफोरनो ओ मिन्थिहोनो थाखाय खालामनो थाखाय जाय सुबुंफोरा माने ससियेल मिडियाजों भ्लग भ्लग भिडिअ बानायो बा ससियेल मिडियायाव एक्टिभ एक्टिभलि खामानि मावो बिथांमोनखौ जुदि लिंहरनानै एसे एडभारटाइस खालामहैयोब्ला माने ओ बुहुमनि गासैबो मिथिनाय बा जायगानि मानसिफ्रा मिथिजोबनाय बेवहायबो बिफोर बायदि बिजनेस खालामदों जों बिफोराव ओ जोंनि नांगौ बामदि बोस्तोखौ मोननो हागोन बि बेफोरबायदि खाबुखौ मोनो आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेनिखायनो जोङो ससियेल मि मिडयाखौ मोनसे पावारफुल प्लेटफर्म होननानै बुंनो हायो आरो नों ओ नोंथाङा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों माब्लाबा ओ रां खामायनो बा माबाफोर खामानि मावनो होननानै सानफेरदों नामा
औ ओ सानफेरदों माने साननायाथ' बिदि ओ सानो आरो बेलेगखौ नुयोब्लाथाय माने जेरै ओ नों बुंलांनाय बायदि बिदिनो माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरजों रजों एडभार्टाइस होनाय बा बायदिसिना बेफोरबायदि होनानै बे एदभार्टाइसनि गेजेरजों माने गोसोफोरखौ बोनो हायोना जेरै रै मोजां मोजां दिन्थिब्लाथाय बायनो लुुबैनाय बा माब बा मोनसे खालामनो लुबैनाय बिदि बेफोरखौ नुयोब्ला सानो आरो मालाबा समावहाय ओ जोंबो बिदिब्ला माथो बि दि फाननो हागोन बा माबा मोनसे खामानि मावनो हागोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिदि साननाया फैयो आरो थेवब्लाबो बिदि मावनाय बेफोरबायदि जायाखै आरो आथिखालावहाय माखासे गोबां बिदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां एपफोर ओंखारबाय बेफोरनि गेजेरजोंबो रां खामायनो हानाय बिदि सुबिदा जाबाय आरो ओमफ्राय खायसे मानसिफ्रा गेमफोरबो गेलेयोना आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो खायसे से रां खामायनाय